औ खोनादों
अ बोरै दं नोंथाङा?
मोजाङानो दं। ओ आरो नोंथाङा लाय?
दङ मोजाङैनो। अ नोंथां आं ओ नोंथांजों
औ
जोंनि बर'फोरनि ओ अमा फिसिनायनि स आयाव सावरायनो थाखायसो माने फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ जागोन अमा फिसिनाय।
औ अमाखौ ओ बर'फोरा
उम
माबायदि माबायदि फियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ अमाखो फिसिनायनि सिगांथ' जेनेबा ओ हाथायाव थांनानै नायहैग्रोनां जायोथ' माबायदिया मोजां नोंहाव माबायदिया मोजां नङा औ स' एसे मोजांखौ बासिनानै लाबोयोबा मोजांसिन जायो जेनेबा नि थाखाय इयुननि थाखाय औ आरो लाबोखांनायनि उनावथ' जेनेबा ओ बिदिनो बारिफोराव खानानै दिनो जोंनि बर'फोरा ओ आरो बिदिनो दायोथ' जेनेबा गरम बोथोरबो जाबाय गरम बोथोर आव बिदिनो दंफां सायहाफोराव खानानै दिनो
नंगौ नों
दंग सायाव खायो आरो बिदिनो आदारफोरखौथ' गुन्दै होयो आरो बिदिनो बर'फोरा गोबाङानो थास'फोर हास'ना होयो नंगौफा?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो बेनि अनगायैबो बिदिनो गुबुन गुबुन आदारफोरखौबो होयो गोबां बिदिनो सुबुंफोरा जिथु जोंनि बर'नि मेना जाबाय बिदिनो थास' फोरानो आरो। थास' रुनानै होनाय आरो ओ आरो बिदिनो जानायनि खेथ्र'आव नोंथाङा मा बुंनो सानो अमानि आदारखो फोरखौ आरो?
अमा माने अमानि आदार जाहोनायनि सायाव आरोना नोंथां?
औ -औ
औ जोंना उम अमाखौ जोङो मोजां जोलै
उम
नागिरनो थाखाय बा मोजां जोलै मोननांगौ अब्ला जोङो न'आवनो जोङो ओ बिमा बानायनानै ओ बिनिफ्राय फिसा जोङो दिहुननो हायोब्ला ओ साबसिन जायो।
औ जायो जायो
गोरलैनिफ्रायनो जोङो अमानिफ्राय जोङो मोजां रां खामायनोब्ला बा गोबां बेसेन मोननोबा जोङो अमाखौ ओन्दैनिफ्रायनो ओ जोथोन लानांगोन। बेजोंनो जोङो अमानो ओ पालिस गुन्दै माने गुन्दै मिहि आरो ना गोरलै गुन्दै ओ बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बर'फोरनि जिहेथु गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय सोलिबोबाय थानाय अफ्रै जायखौ जोङो ओ जौ गोरान सावनानै जोङो बे अफ्रैखौ मोननो हायो आरो। ओ बे मोननै जों जोङो मिक्स खालामनानै जायोब्ला अमाया जोंनिया ओ थाबैनो देरबोयो आरो जोङो ओ थाब देरनानै जु दि या नुनायाव सख्ल' बख्ल' जायोब्ला जोङो गोबां बेसेन मोननो हायो।
उम।
बिनि उनाव जोङो दा बायदिसिना माने मोजां मोजां जों आदार फोरखौ जोङो गलानिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनो हायो। जेरै सापर, गद्रेेज दाना, फिग फिट बेफोरबायदि दाना खौबो जोङो जाहोनानै अमाखौ माने मोजां खालामनानै जोङो ओ फानहरोब्ला जोङो ओ अमानिफ्राय गोबां जों रां आरजिनो हायो। रां आरजिनो हायो जोङो ओ बेनि अनगायैबो जोङो अमाया जोंनिया गोबां माने ओज जातनि दङ आरो ना। जातनिबो दङ गाबनिबो दङ जेरै जोंनि सरासनस्रा ओ गामि ओनसोलफोराव फिसिनाय अमाया जोंनिया बिनिया बेसे सेनाबो फिसायाव आरोखि ना बेसेनाबो जोंना एसे खम आरो जोङो बेखौ देरोब्ला बो जोंङो नैजि रोजा बा नैजिबा रोजानि सायाव मोननो हाया आरो दु ओम खिथु जोंङो गुबुन जेरै इउ पि अमा बा बिदिनो गुबुन जाय गानिफ्राय लाबोनाय अमाफोरखौ जोंङो माने फुवानाबो दाम गो सा आरो जोंना बे अमाया फिसियोबा माने मासेयावनो जोंङो बाजि रोजा राङालागै जोंङो मोननो हायो आरो। नोंथां ओ जोंङो अमानिफ्रायबो जोंङो गोबां रां आर फिसिनानै जोंङो जोंनि न'खरखौ ओ सुंथानो हायो दा नोंथाङा जोंनि बे अमा फिसिनायाव अमाखौ जोंङो माबायदियै जोंङो दोनोब्ला बेनिफ्राय जोंङो माने साबसिन जोंङो रांखौ जों आरजिनो हायो नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ जेनेबा सेथियावनो जाबाय अमाखौ जुदि मोजां जुदि लानोबा अमानि थाखाय अमानि थाखाय जिरायनो जायगा मोनसे मोजां नायगिरना होनाया बियो सेथि नम्बर गोनांसिन थार ओ मानो होनोब्ला औ मानो होनब्ला अमाखो अ जुदि अफारद्राय जुदि गा ज्रि जायगायाव लेथ्रा जायगायाव दोनोबा अमायाबो बेमार नांनानै मालाबा जिउ गोमानो गोनां जायो।
नंगौ नों
औ औ बिनिखायनो ओ अमानि थाखाय मोजां बिदि थिं होनानै मोजां बिदि अन्थाइ हारि एसे हाब्रु थानाय एरिया आरो बेखिनिखौ जुदि मावनानै होबा मोजां जायो आरो ओ अमानि थाखाय बिदिनो मलाबाफोर बेरामफोर जायोबोला ओ बेराम माहाय जाहांनायनि सिगाङावनो बिदि मुलिफोर होबोला साबसिन जायो।
नोंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय दायोथ' दायो जेनेबा दैज्लां बोथोर जाबाय र' दैज्लां बोथोराव गोबां बिदि थाम्फैफोर फैयो जेनेबा अमा थानाय जायगायाव बेफोर थाम्फैफोरखौ होखारनो लागै जोंनियाव अमा थानाय जाय गायाव ओरैनो सरासनस्रा थाम्फै खार नाय मुलिफोरखौ जों सारना होयोब्ला औ जोंनि थाखायबो मोजां आरो अमानि बे थाखायबो मोजां जाहाथे ओ अमानियाव जुदि माबाफोर फिसा बिला गारायफोर दंबा अमानियावनो बिदिनो उनाव जेन बिदि गाज्रि गोहोम गोग्लैया बेमार जानाय दारै औ बे औ। बेफोरखौ नायनाया गोबां जोंनि थाखाय गोनांथार आरो। होमबानियासो औ। होमबानिया अमाया जेनेबा मोजां देरनानै जोंनि थाखाय मोजां बिदिनो रां मोननो हानाय लामा।
नंगौ। नोंथां नंगौ।
औ।
आरो नोंथां उम आथिखालाव अमा जानाय नि अनजिमाया बांबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
औ जोङो गोदो जोंनि बर' सुबुंफोरखौल'सो अमा जायो होननानै गुबुन हारिनिफोरा मुगैयोमोन नेवसियोमोन। दा जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोरासो माने अमा जानाया ओ बांबोगासिनो नो दं गुबन गुबुन हारिनिफोरा आरो जोंनि बर'फोरा नोंगौ अमाखौ फिसियो जोंनि बर' हारिफोरा थेवब्लाबो जोंनि बर' हारिया अमा जानायाव माने सानफ्रोमबो जायो होनब्लाबो अरजाया अमाखौ जायो सानफ्रोमबो जायोब्लाबो जोंनि बर' सुबुंफोरा माने एफा एफायैसो जायो
एफा एफा जायो
औ बर' बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोरा अमाखौ सान फ्रोमबो जायाब्लाबो जै सानसे जायो माने खेबसेयैनो गोबां जाखायो आरो जायनि थाख थाखाय माने बिसोरनियाव एसे देहायारि माने गाज्रिबो खालामनो हागौ आरो नांगौनि बांद्रायोज
औ नांगौनि बांद्राय जायोब्ला गोहोमाव देहायाबो लोरबां जालाङो
लोरबां जायो
औ
बिदिनो अमाया बर' फोरनि माने साबसिन सवाद गोनां बेदर होननानै जों गोबां बर'फोरानो मिथियोबा जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरा माने गनायो आरो जोङो माखासे मोजां मोजां माने मैगंजों अमा बेदरखौ संनानै जानाय जायो नोंथां।
औ औ संना जानाय जायो।
जोंनि बे सरासरनस्रा जोंना सानजारिफोरा ओ मैथाजों अमा एसे माने खमै जायो आरो।
औ खम जायो।
फोर उम गलफेरा क'क्राझारफोराव जोंनि माने अमा बेदरखौ मै थाजों बा मैथा जेब्रि बेफोर मैथाजों माने गोबां जायो आरो लाफा मैगंजों औ। ओ मा मा मैगंजों जायोब्ला ओ जोंनि बरफोरा आरो बिनिख्रुइ साबसिन माने स्वाद मोनबावनो स्वाद लाबावनो हायो नोंथाङा बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
अमा बेदरनि सायावब्ला आङो आलुजों अमाजों एसे रोसि खमै एक्सप खालामनानै जायोबा आंनि बायदिबा साबसिन मोनो आरो आं आरो नारजि आरो नारजिजोंबो जानो हायो।
नंगौ नंगौ ओ
नारजिजों जानो हायो जोंनिया हाबाफोराव बिदिनो लास्ट टाइमाव जेनेबा जोबनाय टाइमाव हाबा जोबनाय टाइमाव नारजिजों अमाजों होयोब्ला जोंनिया गासैबो रायजोनि सुबुंफोरानो जाफैयो आरो बेखौ। अमा बेद
गोआव आरो नंगौना नोंथां?
औ
रफोरनि सारादुआव
औ सारादु
जाया माने मैखोमै बाहागो लायो
ओ औ
नों थां ओ बिदिब्ला समाबो जाबाय
औ सम जाबाय
रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे औ जागोन औ दे